ए।
खोनादोंना नोंथां? उम हेल'।
हेल'।
खोनायाखै नामा?
औ हेल' औ औ खोना दा खोनाबाय औ हेल' नोंथां। नोंथाङा दा मानि बागै रायलायनो सानो?
आं दायो
दायो?
उम बर' हारिनि नारजि अमा संनायखौ रायजलायनो हागोन नामा?
औ औ ओ रायलायजायो।
नोंथाङाबो मिथिखागौ दां नारजि अमाखौ बोरै सङो
औ मिथिनाया मिथियो बार' एसे आंबो बारा मोजाङा मिथिया। जोंनि न'आव संनाय जायो मा माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो ओ अमानि जि मेजेम थायो बेखौ लाबोनानै नारजिजों संनाय जायो नारजि दोलो होनना बुंनाय जायो। नोंथाङाबो नार्जि दोलोखौ बोरै सङो बेनि बागै मिथिखायो खोमादां?
औ मिथियो।
एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
हागोन। जोङो नारजि ओंख्रि संनो होनोब्ला गोबां मानसियानो रोङो एबा गोबां मानसियानो रोङा। जेरै जों नारजिखौ संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो फाथो नांगौ जायो फाथो मैगं फाथो मैगंखौ जों फोनानै लाग्रोनांगौ जायो फाथो मैगं फोनायनि उनाव जों बे फाथो मैगङा जेब्ला रायो अब्ला जोङो माथो बेनि बिलाइखौ खानानै सान्दुंआव फोराननाय जायो। बिनि उनाव फोराननायनि उनावहाय बेखौ मोजाङै गोरान रानजासिम फोराननायनि उनावहाय जोङो। बेखौ नारजि ओंख्रि संनानै जानो हायो जेरै नारजि ओंख्रि जोङो बे फाथो फोराननायखौ दैयाव सोमनानै दोननांगोन। गोखाया खारनायनि एबा बिनि मैलाफोरा खारनायनि थाखाय। जोङो दैयावहाय बिदिनो एक घन्टा बा दुइ घन्टा सोमनानै दोननांगोन सोमनायनि उनावहाय जोङो बे खौहाय साफायै सुना लानांगोन बिनि उनावहाय लाबोनाय अमा बेदरखौहाय नोङो बेदरखौ मेजेमखौबाथ' एवफ्रामनांला ओरैनो माबाबाथ' एवनांसिगोन एसे बेदर मोजांखौनो होयोब्ला एसे एवफ्रामनानै लाग्रोनांगोन। थाव संख्रि बानलु मस्ला मस्लि मोजाङै होनानै बिनि उनावहाय जोङो सुनानै लानाय नारजिखौ जोङो। खादै होनानै खारै होनानै संनांगौ दै इसे होनानै बिनि उनावहाय। जों जेब्ला रुयो मैगं रुयो अब्ला जों बिखौहाय सागं सागं होननायजों जोङो सानानै होनांगौ। जेब्ला सानानै बियो मोजाङै गेब्लेजोबोअब्लाहाय जोङो ओ एवफ्रामनानै लानाय अमा बेदरखौ खौ होनांगौ होनायनि उनावहाय एसे मोजाङैनो गोदौहोनानै आरामनो एक घन्टासो आधा घन्टासो संबा गोथावसिन जायो आरो माने। गोबावनो इनि रसा ओंखारनायनि औ। आंथ' नारजि ओंख्रि सङोब्ला गोबावनो सङो मानोना गोबाव संब्लासो गोथा गोथाव जायो बिनि थाखायनो गोबाव संनायनि उनाव गंगार दुन्दिया एबा दुन्दिया होनानै जोङो संख्रि साखि नायबाय एबा मा बायदि। बिदि जादों थेसा बेखौ साखिनानै जोङो। खांनो हायो आरो बेफोर बायदिनो। नारजि ओंख्रिखौ जोङो गोबाव समबो दोननानै जानो हायो साननै। सानथाम बियो मानोना सेवनानै थाङा थाबनो बिनि थाखायनो जोङो एखौ। जानो हायो।
माने नार्जि ओंख्रिया एसे गोबाव थानो हायो आरो थाबनो सेवा बियो नारजिआ
मानोना बेयाव गोबां खारैबो होनाय जायो आरो गोखाबो ना इयो
अ आस्सा आसा बियो अ माने बेयाव खारै होनाय जायो ओमफ्राय बे बुस्थुआ एसे गोखा ओंखार ओंखायनो ओ बियाव माने थाबनो एसे सेवनो नागिरा बे ओंख्रि
औ
औ औ आं खोनादों गोदो गोदायबो बिदिनो सप्तासे सप्तानै गाहाम होननानै बिदि नारजि ओंख्रिखौ जायोमोननो अ नोंथाङा सबाइ ओंख्रिनि बागै माबाफोर एसे रायलायनो हागोन नामा
औ हागोन सबाइ ओंख्रि होनोबा जोंहा सबाइजों सामखौ आं बुं- थांसै सबायजों साम संनोब्ला जोङो गिबियावनो लाबोनाय सामखौ जों ओ सायनानै लाग्रोनांगोन सामखौ अ सायनायाव जेरै बै सामनि दाखोनखौ गारनांगौ जे बेखौ गाननानै लाग्रोनांगोन एबा सामआ गोलावबा बेखौ दानसनानै सापायै ओइ दिन साम खौबो दसे गोबाव इदिनो सोमनानै दै होनानै दोनोब्ला बिनि ले थ्राफोरा खारो एबा बिनि उनाव खारोब्ला जोङो साम खौहाय उम माबा मोनसे जेंगायाव लानानै बेखौहाय जोङो हुनानै बिनि मैलाखौ गारनांगौ बे मानोना दैहायावसो थायो नालाय सामआ बेवहाय बादामालि खानानै थायो बिनि थाखाय बेखौ गोबां फुनांगौ जायो बिनि मैलाखौ खारहोनांगौ जायो बिनि उनाव जोङो साम खौ जेब्ला साफायै सुनानै लायो बिनि उनावहाय जोङो सामखौ एवफ्रामनानै लानांगौ एसे
एवफ्रामना लानांगौ एसे
हारि होनानै बिदिनो एवफ्रामनानै लानांगौ आरो माने बांद्रायबो एवफ्रामबाथाय माने सामआ सोबबाबो गवा जायोनो
अ मानिश
बिनि थाखाय एसे एवदबनांगौ आरो बिनि उनावहाय जोङो सबायखौ सबायाइखौ एसे एवफ्रामनानै बेखौहाय जोङो बांद्राय बो एवनाङा एसेल एवनांगौ आरो सा-सबायखौ बिनि उनावहाय जोङो बेखौहाय औ फुख्रेमनांगौ आरो ओमफ्राय मानोना बेयो फुख्रेमबाथाय गेब्लेयिनि थाखाय जोङो बेखौ एसे गावजासिम माबा जानायनि थाखाय। जोङो बेखौ एसे सुख्रबनानै हुख्रेमनांगौ हुख्रेमनानै हुख्रेमनायनि उनाव औ
एसे गोरा जानाय बायदि खालामनानै बेखौ माने माबानांगौ आरो देग्लिनांगौ आरो एख्रुबनांगौ
इनि उनावहाय बेखौ सबायखौ माने सोमनानै दोनोब्ला बिगुरा खारोब्लाबो माने बिगुराथ बेना गोसोम नालाय ओंख्रियाव साफा इदि उम बेले मोनसे मडेलनि नुयो एबा जोङो बिगुरैबो सोमालासि सिनोबो डाइरेक्ट सुनानैबो जोङो संनो हायो सोमना दोननानैबो संनो हायो। जोङो बिनि उनाव औ बिगरखौ खुबा साबसिन जायो एबा जोङो सबाय खौ एसे जावस्रोनानै लानानै जोङो बेखौ संनानै जानो हायो। सबायखौ सङोब्ला जोङो गिबियावनो दै दैखौ गुदुं बानायनानै लाग्रोनांगोन दै गुदुं नि उनवहाय जोङो बे जावनानै लानाय एबा साफा खालामनानै लानाय सबायाइखौ सुनानै लानाय सबायाइखौ जोङो दै गुदुंयाव होनानै होब्ला बिनि उनावहाय जोङो खारै एसे होनानै जोङो गोबाव टाइमनि थाखाय सबाया रुइजासिनि थाखाय जोङो बेखौहाय संनांगौ बिनि उनावहाय जेब्ला सबाया रुयो खारै आरि होनानै अब्ला जोङो बेखौहाय सानानै होनांगौ।
औ
गेलेनायनि थाखाय साना होनायनि उनावहाय औ खारै होनानै रुनांगौ बिनि उनावहाय जोङो साना होनांगौ आरो
एसे माने माबा गेब्लेनायनि थाखाय औ ओमफ्राय बिनि उनाव
साना होनायनि उनावहाय जोङो जेब्लाहाय सबाया गेब्लेजोबो अब्ला ओमफाय जोङो बै एवफ्रामनानै लाखानाय एवथुमनानै लाखानाय साम'खौहाय जोङो सबाइ ओं ओंख्रियावहाय होनानै होनांसिगौ आरो
ओ ओ आतसा माने गेब्लेनायनि उनाव गेब्लेनायनि उनाव साम' खौ होनांसिगोन आरो।
जोङो गोबाव टाइम एसे बिदिनो गोबाव टाइम संनांगौ आरो माने सबायाइनि रशा ओंखार माबा साम'नि रसा ओंखारनाय बायदिनो
औ माने बे गेब्लेनाय आ स साबाइजों साम'जों एसे गोबावनो माने गोदौ
औ गोदौ होबाय थानांगौ जोङो बेफोरखौ अरफोराव सङोबा बांसिन गोथावसिन टेसथि जायो।
अ बहा संबाथाय गोथावसिन जायो।
अरफोराव संब्ला जेरै- बनजों सङोब्ला जों गेस फारिफोराव सङोब्ला एसेबां गोबां गोबाव संनाय जायाना बिदिनो अरफोराव बनफोरजों सङोब्ला गोबावनो बांसिन टेस्टिसिन जायो टेस्टआ बेलेग जायो।
माने गेसफोरनिफ्राय ओ बनजों संबाथाय बांसिन मोजांसि जायो आरो माने एसे गोबावसिन माने संनाय जायोना बनाव।
बेनिफ्राय जोङो दुन्दिया हारि होनानै साखिनानै जानो हासिगोन आरो।
औ-औ गंगार दुुनदिया नङाबा इदिनो।
उम दुनदिया।
एसे नोंथाङा बिनि बागै मिथियो नामा खुमब्राजों हांस होनायबो मोनसे दिस्थ' दंमोन खुमब्राजों हांसो।
औ।
नोंथाङा बेनि बागै मथियो नामा एसे। एसे फोरमायना होलाय बोरै-बोरै
जोंथ' खुमब्राजों हांसोजों होनबा बुहुद गोथाव मोनो आं।
आदचा। आंबो गोथावानो मोनो बारु आंबो गोथावानो मोनो बारु मालाबा मालाबा जों नआवबो संनाय जायो खुमब्राजों।
औ उम। जेरै- खुमब्राखौ जोङो बेदरजों सङोब्ला बुहुद गोथावानो जाखायो। जोङो खुमब्राखौ फिसा फिसा एबा जोङो खुमब्राखौ फिसा फिसा हानानैबो संनो हायो एबा जोङो बेदर बेदर बायदि हानानैबो संनो हायो जेरै जों खुमब्राखौ संनो थाखाय। खुमब्रा संनो थाखायथ' बांद्राय इसेबां गोरा नङा इजियानो।
औ।
जोङो खुमब्राखौ हानानै लानानै एबा हांसो बेदरखौ। साफफानो गोदानानै हारिनानै लानायनि उनावहाय जोङो हांसो बेदरखौ एसे एवफ्रामनानै लाग्रोबाय।
औ-औ।
एवफ्रामनानै लाग्रायनि उनाव जोङो बेदर बेदरै हायोबा ना खुमब्राखौहाय। जोङो बिनि उनावहाय जोङो हांसोखौ इसे एवफ्रामनानै दाइरेक्टहाय खुमब्राखौ होनानै होनो हाखायो। खुमब्राखौ होनानै होखाबाथाय जोंहा टेस्टआ बांसिन टेस्टिसिन जायो आरोना। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो फिसा फिसा हानानै संनायखौ नुदों आरो औ। बेवहाय माने बेदरखौ एवफ्रामनानै। खांनानै दोनथ'गोन बिनि उनावहाय ओ खुमब्राखौ होनानै एसे रब होनोनानैसो बेदरखौ होनानै होयो। बेफोरबायदि।
माने ज'नो एवबाथाय मासे मोजांसिन जायो आरो बेयो। बिदिनो माने फिसा फिसा हानानै एक्सट्रा एक्सट्रा खालामनायनिफ्राय।
ओ। जों-जोंहाथ' खुमब्राजों बयलारजोंसो जायो। खुम्राजों बयलारजों जाबाबो बुहुद टेस्टि मोनो आङो माने बे बेवहाय बांद्राय बिदि फि फिसा फिसा हानानै सङो आरो गिदिर गिदिर हानानै सङो गोबां टेस्टि मोनो। औ-औ।
लावजोंबो इखोनो गोथावानो जायो नामाथाय? ओ आदसा माने बेलेगनि गिदावबो माने। एवग्लायनाङा आरो नेक्सट्रानो बेदरखौ।
ह ओ
माजों खुमब्राखौ हादो ओमफ्राय बेदरखौ होदो मानै एवदो बायदिसिनबो जायो
ओम दाय नोंथां होनोमबा बेसेयावनो दोनथ'लायसै खोमानदां नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय अ औ - औ दे